हेलौ नोंथां
औ औ
खोनादों ना?
औ खोनाबाय।
मा खबर नोंथांनिया?
औ खोनाबाय दासो। मोजां।
अब्ला नोंथाङा मानिबा थाखाय फन खालामदों?
औ एसे बे गाननाय जोमनायनि बागै सोंनो।
अ जागोन दे। बे गाननायनि जोमनायनि बागै सावरायनो हागोन।
औ
उम
हेलौ हेलौ हेलौ खोनायासै माथो। हेलौ